खोनांदों।
औ औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ दङ।
औ औ नोंथां ज जों ओ आंङो मोनसे टपिकनि सायावसो सो ओ सावरायनो फन हरदोंमोन नों दायो सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ जों दा। होनबा टपिकआ जादों बर'फोरनि ओ दानि दानिफ्राय सोलिनानै आरो गोदोनिफ्राय सोलिनाय दानि दासिमहालागै ओ बैसागुनि बेलायावहाय माबायदि ओ सोलायनाय नोंथाङा नुबोदों नोंथाङा एसे ओ बेखेवनानै होदो नोंथाङा।
औ सोलायनाय सोलायनायखौथ' जों बारा जों फाराग खौ नुनो मोनो दानि गोदोनि बायदि बां जोंनि बैसागो फोरबोआव इसिबां रंजा खुसि जों बे रंजा खुसिजों मोसानायखौ जों इसिबां नुनो मोनला आरो दानि जुगाव। ज' ज' ओंखारलायनानै जों बांद्राय बिदि मोसा बांनाय गामि गामियाव अहा मोसा बांनायखौ जों बारा नुबांला। बहुत खम खमबाय। आरो जों बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो होनब ब्ला थ' जों दाबो फालियो फालिनाया बिदिनो अबावबा अबावबा जायगायाव बहुत रंजा खुसियै फालियो जों नुनो मोनो माखासे जायगा फोरावहाय जों गोबां रंजा खुसियै फालिनाय नुयो । आरो बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो मोसौ बैसागु ओ मोननै रोखोमावहाय राननाय जायो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जों मोसौ बैसागुखौ होननो थाङोब्ला जों बोसोरनि जोबथा जोब था दिनखालि मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो जे मोसौखौ थुखैयो फुङावनो सिखार नानै मोसौखौहाय दै सायाव लाङो लावखार फोरा फुङावनो सिखारनानै दैसायाव लाङो आरो बिदिनो आरो मेथाइबो रोजाब बो बैसागु मे मेथाइबो रोजाबो बे मोसौ थुखैनायावहाय जेन मोसौआ मोसौखौ होनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा औ बिदिनो आरो जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि खननायखौ आरो जों ओरैजाय नैथियावहाय जों मोननो हायो मानसि बैसागु जे बैसागनि बैसागनि सेथि सानखालि सेथि सानखालि जों नुनो मोनो मानसि बैसाग मानसि बैसागु गु फालिनाय जे फुंङावनो सिखारनानै दुगै लै दुगै लोबै फुङावनो सिखारनानै जेन बाथौ बाथौ फुजा खालामनानै जों बिमा बिफानि बोर लानाय इसोरनि बोर लानायखौ जों नुनो मोनो गोबाङैनो बिदिनो बोर लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां फालिनाय नुनो मोनो आरो बैसागोनि नैथि नैथि साननिफ्राय बैसाग दाननि नैथि साननिफ्राय जों बिदिनो मान बावो गिदिर गोलावफोरखौ जों मान बावउनायफोरखौ गोबां नुनो मोनदों बिदिनो औ गेदेरफोरा उन्दैनो मान होयो फ्राय मान लायो - बिदिनो आरो बिदिनो आरो बै दिननिफ्राय आरो जों गाजा मोसासिगोन गोबांनो बिदिनो हानजा हानजा मोसानायखौ जों नुनो मोनो सेंग्रा सिख्ला हानजा बोराय बुरि हानजा मोनसे हानजा हानजा जों मोसानायखौ नुनो मोनो जेरै जों गोबां दामजुफोरबो बाहायनाय जायो आरोखि जेरै जोङो खाम ज'था सेरजा सेरजा सिफुं बिदिनो बायदि बायदि। रोखोमनि दामज्रुफोर जों बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो आरोखि औ जों गोबां बिदिनो रंजा खुसि मोसायो आरो बे मोसानायाव जों गोबां मेथाइफोर रोजाबनायखौ नुनो मोनो। जे औे सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय आरो बिदिनो औ बारदै सिख्ला मोसानाय बिदिनो बायदिसिना जों गोबां-
मोसानायखौ नुनो मोनो आरो औ औ
मोसानाय होन रोजाबनाय होन बिदिनो गावनि हारिनि गानफब जोमफबै सिख्लाफोरा सिख्लाफ्रा बा आइजोफ्रा गोबां बिदिनो दखना दखनाफोर आर'नाइ बिदि लानानै बिसोरो गाम गावनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ लानानै मोसानो ओंखारलाङो आरो जों ओरै हौवाफोरनिसिं थाङोब्ला जों गामसा गानो बिदिनो आरनाइ लायो आरो बिदिनो लायो आरो जों बिदिनो गोबां रोखोमनि औ मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बायदिसिना बेफोरखौ जों नुनो मोनो जोबोरैनो गाजा गोमजायै। जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो जों गोदोनि दिनावथ बैसागुखौ जों दानसेहालागि जों फालिनाय जायोमोन दानि जुगाव जों बिदि हाग्राब फालिनाय जाला जोङो स्नि सानसिम लागि जों फालिनाय जायो बैसागु फोरबोखौहाय आरो बिदिनो बैसागु फोरबोफोराव जोंनि गोबां बिदिनो जाग्रा लोंग्रा मुवा बाहायनाय जायो जों जेरै लोंग्रायाव लोंग्रा मुवायाव थाङोब्ला जोङो जों जेरै माथानि माथानि जौ बिदै आरो माइब्रानि जौ बिदै बेफोरबायदि जों जौ बिदैफोरखौ जों गोबाङैनो जोंनि बर हारिनि बरफोरनि नखरावहाय जों बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो बाहायो बाहायो औ।
आरो जोंहा गोदोनि ओमफ्राय गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों आरो ना? सोलायनाय होनोब्ला ओ गोदो गोदायनि समफ्रावहाय माने गोबां मोजाङैबाबो एबा गाजा गोमजायैबाबो जोङो मोसानानै फैयोमोन। आरो गोदोनि सम बेावहाय गोबां बेलेग बेलेग आयदायै जोङो मोसायोमोन नाथाय दायो गोबां माने बेफोरखौ बावगारनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला- गोदोनि समावहाय जोङो ओ मोसानायनि बेलायावहाय एबा मोसौ थखैनायनि बेलायावहाय- गोबां मोजांमोन आरो दायो बेफोरखौ बावगारजोबनो हमनायसै। ओ दायो ओ मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा मोसौफोरखौ थुखैयो लोबो। मोसौनियावहाय ओ आगर आखाइ थुयो आरो ओ न' मोसौ गलि माइ बा बे बायदिफोरावहाय- लाव फान्थाव ओ हाइजें हालदै बेफोरबायदिखौ सु संनानै ओ मोसौ बाओ बिखब आरो थाराय बिलाइ बायदि जोङो मोसौफोरखौ दुयोमोन। जोङो आरो मोसौफोरनो सौरायाइ फिथा बायदि बायदि जाहोयोमोन। ओ मानसि बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मानसिफ्रा गोबां ओ गावजों ओ गाव गेदेर उन्दै सनमान लालायो। ओ खुलुम लायो ओ गेदेरा उन्दैखौ खुलुमो ओ उन्दैआ गेदेरखौ खुलुमो। औ बेबायदि गोबां ओ गावनि बिमा बिफाफोरखौ सनमान लायो ओ मान लायो बेफोरबायदि औ आरो ओ जानाय लोंनायनि बेलाइफोरावबो गोदोनि समावहाय गोबां ओ बेलेग बेलेग रोखोमै जायोमोन। ओ जौ जौ बि दैफोरा गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो जौ बिदैफोरखौ मोननो हायोमोन। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला माइब्रानि जौ बिदै माथानि जौ बिदै आरो माइ गोसोमनि जौ बिदै आरो जौ गोरान बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोननो हायोमोन। औ नोंथां आरो ओ गोबां रोखोमनि ओ बेदर आखायफोरखौ जोङो जानो हायोमोन ओ जेरै दाउ बेदर अमा बेदर ओ ओ गोदोनि समाव औ आरो बयलार बेदर बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोनजायोमोन। लोगोसेयैनो ओ गोदोनि समफ्रावहाय ओ गोबां माने निसा बुस स्थुनि बाहायनायखौ गोबां बांसिन जोङो नुनो मोनोमोन ओ ओ जौ ओ जौ लोंनाय फोरखौ जोङो गोबां गोदोनि समावहाय बांसिन लोंनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय ओ दानि मुगायाव जोङो सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ गोदोनि मुगायाव ओ गासैबो लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनि ओ ओ गोजा गोजा गाबनि दख'ना ओ फास्रा बायदि बायदि लानानै फोथा बायदि बायदि सुनानै गोबां ग्रोम ग्रोमै ज' ज'यै जोङो मोसानायखौ नुयोमोन आरो हौवासाफ्राबो गामसा आर'नाइ आरो गस्ला गुफुर बायदि बायदि गाननानै हौवासा आरो हिनजावसा आरो लाइमोनसा आरो लाइमोन जिबि बायदि बायदिफ्रा खाम खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै गामि गामि ज' ज' मोसा नायखौ जोङो गोदो समफ्रावहाय नुनो मोनोमोन। नाथाय ओ दानि समफ्रावहाय जोङो सोलायबोनायखौ गोबां नुनो मोनदों जेरै होननानै बुङोब्ला दानि समफ्रावहाय बैसागुफ्रा बैसागुफ्राव दानि लाइमोन गथ'फ्रा जेरै गोबां रोखोमनि द्रेसफोर गाननाय नुयो नो। ज जेरै दानि लाइमोन फ्रारा गामसा दख'ना बायदि बायदिफोरखौनो जोङो गाननानै मोसानायखौनो एबा बैसागु बोथोराव बेरायनायखौनो जोङो नुनो मोनलिया। ओ बेफोरखौ जोङो मोनथि सोलायनाय नुहुरो
औ
दानि ओ बेलायावहाय ओ गोबां रोखोमनि ओ जौ लोंनाय बायदि बायदि जानाय बायदि बायदि जोङो एसे खमै नुनो मोनबाय ओ जोंहा जौ लोंनाय मा लोंनाय बायदिफोरखौ जोङो एसे खमै नुनो मोनदों मानोना दाबायदियाव ओं गासैबो मानसिफ्रानो रांखावरिनि उनाव खारफानो हमनायसै बेनि थाखायनो माने मानसि गावखौनो सांग्रांथियाव एबा सांग्राङै लाखिनो एबा गावखौनो गोग्गो देहायै लाख बेनि थाखाय जोङो बबायदि निसा बुस्थु बुस्थुफोरखौ लानायखौ एसे खम खम लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोसेयैनो बेफोरबायदि मोजां बेफोरबायदि निसा बुस्थु लायिआ मोजांबो आरो गाज्रिबो आरो जायनि थाखाय हारिमु गोदोनि समफ्रावहाय ओ जौ बिदै एबा ओ जौ गोरान बायदिफोरखौ देहानि थाखाय मोजां एबा ओ मुलि होननानै बुंनाय जायोमोन ओ नाथाय दानि बेला फोरावहाय ओ लोंनायनिया ओ लोंनायफोरखौ जोङो बार बारा नुनायनि थाखाय एबा बा लोंनायनि नि थाखाय जोङो गावखौनो गाव ओ गोबां देहानि था खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो दां
नंगौ
बेफोरखौ जोङो ओ गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनाय ओ नुनो मोनबोदों लोगोसेयैनो बैसागुफ्रावहाय दानियावहाय गोबां जोङो गाजा गोमजायै मोसानायखौ जोङो नुनो मोन्दों जेरै होननानै बुङोब्ला दानियाव गोबां गुबुन गुबुन मोसाग्राफोर ओंखारदों जेरैहाय जोङो सेंग्रा सिख्लानि हानजा एक्सट्रा बोराय बेन्थ'नि हानजा एक्सट्रा बिहामजो पार्टिनि एक्सट्रा आरो गोरों गोर गोरों गोरा फोरोंगिरि बायदि बायदि फोरनि थाखाय एक्सट्रा बेफोरबायदि मोसानायखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जों नुनो मोनदों दानि जुगनि ओ बैसागु फोरावहाय जोङो गोबां ओ ओ जोङो गारि मथरजोंसो ओ बेरायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदिखौ जोङो। ओ गोबां ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों ओ गोदोनि बायदि ओ लोगोसे जोङो। गोबां सोलायनायखौ नुहोनो मोनदों ओ। जेरै ओ जौ लोंनायनि। लानानै गोदोनि बिबां गोदोनि बिबां गोदोनि ओ बेलायावहाय जोङो जोव लोंनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनोमोन। ओ दानियाव जोङो खम नुनो मोनदों आरो ओ गोदोनि बेलायाव। गोदोनियावहाय जोङो। गोदोनि बेलायाव जोङो गोबां ओ लाइमोन लाइमोनस्रि। जोङो ओ गोबां। समायना रमायना। दख'ना ओ बायदि बायदि जोमो। लानानै मोसानायखौ जोङो नुयोमोन। नाथाय ओ दानि बेलायावहाय जोङो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया बेयो मोनसे सोलायनाय रो ओ आरो ओ गोबां ओ गोदोनि समावहाय जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुखौ जोङो ओ जिबा दिन एबा ओ एक मास बायदिफोरखौ जोङो ओ बायदिफोर फालिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन ना थाय दानि बेलायावहाय जोङो स्नि दिन बा बा दिन बेफोरबायदिनि गेजेराव जोबनायखौ नुनो मोनदों बे मोनसे ओ गोबां ओ गिदिरदिर ओ सोलायनाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोथां जों बेबायदि ओ खोथाखौ सावरायनो मोननानै औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ